ना
औ नोंथां खोनादों- खोनादों आं दिनै नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोना बेनो आं दिनै नोंथांजों जोंनिनाखि बर' हारिमुनि आयदायाव फंनैसो सावरायनो होननानै आं नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा रायलायनो हागोन ना?
बेयो जोबोद मोजां आयदा।
औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां बिदिब्ला नों जागायजेनदो नामा?
औ बर' हारिमुना?
औ नोंथां औ।
औ ओ जिहेथु नोंथाङाबो मिथिखागौ सासे बर' हिसाबै बे बर'नि हारिमु मानि मा? हारिमु होनना बुङोब्ला मा जे जाय मानि गाव बबेबा मोनसे हारिनि ओ सिनायथि आरोना जेरै गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय आरो बिसोरनि रायज्लायनाय बिसोरनि थांनानै थानाय समाज बेफोर गासैबो बे हारिमुनि सिङावनो गोग्लैयो आरो बेखौनो बर' हारिमु होननानै जोङो बुंनाय जायो माने बुंनो थाङोब्ला बियो हारिनि गासैबो ओ
औ नोंथां
बेसादफोरखौनो माने थादोरसाफोरखौनो मोनसे न'आवहाय थुननानै दोनाय होननाय बायदि मोनसे मुं -हारिमु होन्नानै होनबा जाद्रायै जाद्राय बाद्रायबो नङा बा जानाय बायदि जागोन जेरै खुन्दुंखौहाय मोनसे मुआवहाय थुनानै दोनो। बेबायदिनो हारिनि गासैबो बाथ्राफोरखौ बा गाननाय जोमनाय राव हारिमु थुनलाइ गासिखौबो लानानै मोनसे मुंवाव थुंनानै दोननाय बायदि आरो बे हारिमुवा दा बेबायदिनो बर'ना हारिमु होनना बुङोब्ला जोङो जानाय लोंनायखौल' नङा गान्नाय जोमनायखौल' नङा साननाय हनायाबो आजिखालि हारिमुजों लोब्बा थासै नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
दा हारिमु हिसाबै जोङो दामनाय देनायनि सायावनो एसे रायज्लायनोसै नामा नोंथां? बर' हारिनि दामनाय -देनाय औ। हारिमुआव जोंना बाहायग्रा माखासे बर'नि दामनाय देनायफोरनि सायाव जोङो जुदि सावरायनो थाङोब्ला ओ गिबिथारै जोङो बुंनो हायो गोदोनिफ्रायनो आबै- आबौमोना बाहायबोनाय हारम'नियाम खाम जथा सिफुं थरखा जाबख्रिं बेफोरनो गाहायसै आरो नों थां नङा होमबा औ बेफोरखौनो दामनानै गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबै -आबौमोना जोंनि हारिनि हारिमुखौ लाखिबोदों। बेजों लोगोसेनो आरोबाव जोंना गावनि हारिनि हारिमुआव गाननाय इसे हिसाबै दख'ना जायखौ आइजोफोरा गाननानै मुलुग दरबाराव जोंनि बर' हारिखौ सिनायथि होयो नङा नङा होमबा?
आरोबाव दंबावो बिदिनो हौवाफोराबो ओ गोदोनि बायदिब्ला हिसाबाव गामसा गाननांगौमोन। नाथाय गामसाखौ जों गामियाव थानाय समावल'सो गानो नङा होमबा? बेनिफ्राय जोङो टाउन सहराव थाङोब्लाथ' गामसा गाननानै थांनो उसुबिदा मोनो। मानोना दानि जुगा मुलुगानो नोङो बिराद गोजौ जौगालांनाय बायदि सोनाबारि बारोमनाय लोगो लोगो जोंबो समान -समान आवगायफानो थाखाय गावखौनो समानै सोलिलांनो थाखाय जोंबो माखासे बारहावाजों गोरोबलांनांगौ जायैखाय जोङो गामसानि सोलाय आजिखालाव ओ बिदिनो लंपेन्ट गाननानै बाजारफ्राव थांनाय बा टाउन सहराव बेरायनाय बा नुनो मोनो आथिखालावथ' गामि सिमफ्रावबो ओ बिदिनो लंपेन्ट बायदिसिना सिना गानासो थासै आरो जों
औ नोंथां औ
हारिमुवा बुंनो थाङोब्ला गाननाय- जोमनाय जानाय लोंनायाबो आरो बेल' नङा दानाय दामनाय देनायल' नङा
औ नोंथां।
नाय बायदिसिना कालचारफ्राबो बुंनो थाङोब्ला बे हारिमुजोंनो सोमोन्दो गोनां आरो। जेरै बागुरुम्बा मोसा मोसानाय बेबायदिनो अनेक रोखोमनि मोसानाय दङ आरोबाव धोरोमारि माखासे खासे दोरोङारि मोसानायफोरबो दङ ओ बेबायदिनो बारदै सिख्ला मोसानाय दाउसि सिदलाय मोानाय नङा ह होनब नोंथां?
औ नोंथां औ।
बेफोर गासिबो जोंनि बर'नि हारिमु आरो अम जेरै हारिमुवा हारिखौ माबारै सिनायथियो होनबा ओरैबायदि। जे बागुरुम्बा मोसानाय होननाय लोगो लोगो मा जायो एखेबारे मुलुगसिम जे बागुरुम्बा मोसानाया सोरनि होननानै मोनसे सोंनाय फैयोब्ला जों मोनथिनो हाबाय आरो बेयो बर' हारिनिसो मोसानाय बेबायदि एखेबारे मुलुग दरबाराव बेखौ मोनथिहैखाबाय आरो। बागुरुमबा होननाय लोगो लोगोनो द दख'ना होननाय लोगो- लोगो जोङो डाइरेक्ट बुंनो हाबाय मा बर' हारिनि मोनसे गानग्रा बर' होननाय जा दङ मोनसे जायगायाव बिसोर बे हारिनि गाननायनि मोनसे ओ गाननाय होननाबुंगो कसाब खौनो दख'ना होनना बुङो बेबायदिनो आरो आर'नाइ जेरै' बेफोर गासैबो आरिमुजोंनो लोब्बा थानाय आरो गोदो गोदायनिफ्राय आबै आबौमोनबो मोजाङै मोजां। सोरजिना गालांनो हाबाय दा जोंनि हारिया बेफोरखौहाय इयुन जोलैफोरा माबाय सामलायो बियो मोनसे हारिनि आ इयुन जोलैनि सेंग्रा -सिख्ला सयावनो सोनार सिखगोन जाहैबाय जेन'बा गोदोनि आबै- आबौमोनाथ' जोंनि हारिमुखौ मोजां बाय
औ नोंथां
बे बैसागु फोरबो बेफोरखौ फालिबोबाय दख'नाफोरखौ मोजांडै-मोजां गानबोबाय। जानाय- लोंनाय ओंख्रिफोर जेरै अनला खारै आरो बिदिनो बाय जहलफोरनो बर'नि ना फामनो बेफोर गासैखौबो दिनैसिमा दोरोङारि बायदि बेबो सोलिबोगासिनो दङ सोलिलांबायबो थागोन बुंनो थाङोब्ला न दानि जुगाव जे गोदान लाइमोनफोर बिथांमोना गोबां बाथ्राखौ मिथिनो मोना जानायलाय माखासे खान्थिफोर बा हारिनि हारिमुनि माखासे हादेरसाफोर गोनांथार बेसादफोर जेरै' ओ जों बुंनो थाङोब्ला दयावनो एसे -एसेनै गामसाफोरखौ बाहायनाया खम जालांबाय।
नंगौ नोंथां नंगौ।
मानो खम जाया जानो बुंनो थाङोब्ला नै बर'नि हारिनि -हारिमु होनबा जोङो सि दानायाबो मोनसे गोगल्लैयोमोन। सि दानायखौ जों गामिफ्राव मोननो थांलि आरोना फ्राय बेफोरनि जाहोनाव मा। ओ दख'ना गाननाय, गामसा गाननाय बेफोरखौाव खम जालांनोसै आरो सि दानायखौथ'राद खम बिबाङाव जों नुनो मोनै नङा होमबा? गामिफ्राव हाय।औ बेफोरनो आरो दा हारिमु हारिमुवा थांनानै थायोब्ला जों गासैबो बयनिबो बिबान दं बावहाय बयबो एक्टिभलै पार्टिसिपेट खालामनांगोन ब फोथांनानै लाखि खिनांगोन बुजिनांगोन बिनि ओंथिया मा बेनो आरो नङा होमबा नोंथां दा नोंथाङाबो नोंनि सान्दुंखौ एसे मोजां मोजाङै फोरमायना होदो नामा हारि बर' हारिनि हारिमुनि सायावहाय आङो सरासनस्रायै गोजौ गाहाय बाबो बुंलांबाय दा नोंथाङा एसे मोजाङै बुंफिनना होनो हायोबा मोजां जागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन ओ दा जोंनाथ' नोंथां बुंलांनाय बादि जोंनि बर'नि हारिमुवा जोबोद ओ जोंगा मागा जोबां गाब गोनां नङा होनबा बा नोंथां
औ
औ जेरै जोंना हारिमु होनब्लाथ' जोङो जानाय लुनाय गाननाय जोमनाय ओ दामनाय देनाय आरो जोंनि जायनाखि संनाय -खावनाय बेफोर माने मोसानाय बेफोर गासैबो जोंनि मोनसे हारिमुआव गोलैजोबो बोराय -बुरैनि मोनसे बाहागो नङा होनबा नोंथां जेरै जोङो मोनसे बे नैबेखौबो जोङो मखनांगोन नोंथां जेरै ओ जोंहा दाखालि बावैसो जोंहा जोंनि बर' हारिमुआ गुवाहाटीनि मोनसे स्टेडियामावहाय जोङो बागु बागुरुमबा दोहौ बेखौ जों लादों नङा नोंथां बेनि बागुरुम्बा दोहौ नि जोहै जोङो दिनै मुलुग दरबाराव जोंखौ गोबां हारि हारिसा फोरा जोंखौ मिथिनो मोनबाय एबा सिनायनो मोनबाय जे जोंनि आसाम हा ओ सा सानजा भारतनिनो मोनसे खनायाव ओ मोनसे बर हारि दं होननानै जों सिनायथि मोनबाय नङा होमा नोंथां
औ नोंथां नंगौ।
औ दा जोङो ओ बेफोरबायदि ओ माबायाव ओ बेफोरबायदि जोङो बागुरुम्बाखौ जेनाखि पारफर्म खालामनानै जोङो दिनै मुलुग दरबाराव जोङो जोंनि सि सिनायथिखौ होनो हादों जेरै जोङो बुहुमनां जेनाखि वर्ल्ड रेकर्ड लाखिनो हादों बागुरुम मोसानायजों लोगोसे बेयाव जोङो नायखौल' लाहो बुङोब्ला जोङो जानाय नङा बेयाव जों रायखांनानै जेरै दामग्रा -देग्रा बिथांमोन जेरै खाम, सिफुं, सेरजा, जथा लोगोसेनो मेथाइ रोजाब गिरि जायनाखि बागुरुम्बा मेथाइ रोजाबगिरि बिसोरखौबो जोङो रायखांनांगोन। नङा होमब्ला नोंथां मानो होमब्ला मोनसे माबाया जों बा बागुरुमबा मोसानाया जों मोसानायजोंल' जाया। नङा होमबा नोंथां ओरै बेयाव जोङो दामग्रा देग्राबो थांगोन। लोगोसे खनग्रा थांगोन नङा होनबा नोंथां जेरै जोङो ओ दामग्राजों जोङो दामनानै आरो खनगोन आरो बै खननायनि खननायनि थाखायसो जोङो बेयाव बागुरुम्बा खौ मोसानो मोनगोन बायदेमलाय सिदेमलाय नङा होमबा नोंथां।
नंगौ औ नोंथां नंगौ नंगौ।
हारिमुनि होनना बुङोब्ला जों बेफोरखौनो मोनथिजोबो जोंनि दामनाय-देनाय दानाय लुनाय जानाय लोंनाय मोसानाय मुसुरनाय आरो जोंनि मावनाय दांनाय। नङा होनबा नोंथां आथिखालाव जोङो ओ बुंनो थाङोब्ला नोंथां गोदो गोदोनिफ्रायनो जोंनि हारिमुवा जोबोद ओ जागा मागा बा गाब गोनांमोन नङा होमबा नोंथां आरो बियो दिनैसिमबो दङ औ दिनैसिमबो जों नुनो मोनो मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बर'हारिनि जेनाखि सुबुंफोर बिथांमोना जोंनि हारिमुखौ ओ जौगानायाव रावबो फासायना थायाखै। नङा होमबा नोंथां गेदेर उन्दै सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' बुरि सिख्ला गासिबो जोङो ओ बर' हारिनि जेनाखि हारिमु बेखौ जोङो जेनाखि ओ माबा खालामनाय फोथांना लाखि नाय बेयाव जोङो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा माब्लाबाबो जोङो फावसायनानै थायाखै जायनि जाहोनाव जों दिनै बुहुमाव मोनसे गेरेमसा बा जोंनि जेनाखि ओ हारिमु बेखौ जोङो गाब गोनां होननानै गुबुन जेनाखि हारि हारिसाफोरनो जोङो मुलुग दरबाराव ओ दिन्थिनो हादों आरो नङा होमबा नोंथां।
बिदि नागार औ नंगौ नंगौ।
दा बेबायदिनो जों जेरै बेल' नङा जोंना दानाय -लुनाय जि दानाय जि दानाया जोंनि मोनसे हारिमुनि बाहागो नङा होमबा नोंथां। दा जोङो नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया बेनो दे नोंथाङा आजिखालि जे जोंनि बर' आइजोफोर ओ बिथां नायाव जि दानाय लुनायखौ जों एसे ओ बाङाय जानाय बेखौ नुनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां? ओ सिगांस फोराव जोंनि औ औ आबै आबौमोन बा बिमा बिफा बैफोरनि समावहाय ओ जोङो नुनो मोनोमोन गोबांनो जों उन्दै -उन्दै समाव ओ गासैबो न'खर न'खरावनो थाथ गंसे थाखाायोमोन जि दानो थाखाय आरो जेनथ'र थायोमोन। बेफोर गासिबो थाजोबोमोन नुयोमोन फुंनि ओ बा बा द' बाजिबानो जोङो ओ माबानि थार्दनि गाबनायखौ खोनायोबो थां -थां लेनाय नङ नङा होमबा नोंथां? नाथाय आथिखालाव जोङो बेफोरखौ खोनानो मोननो नागिरला औ दङ दंनाया नाथाय गोबां खम जालांनो हमबाय। आरो नङा होमबा नोंथां जेरै आथिखालाव जोंनि बर' हारिनि गोदान जुगनि जायनाखि बर' हारिनि जोंनि सेंग्रा -सिख्ला बा जोंनि लाइमोनफोरा दा गुन हा गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय जेनाखि गो गोजाननिफ्राय फैनाय जेनाखि मेसिनजों दानाय दख'ना जोमग्रा बा गामसा आर'नाइ बेफोरखौ जोङो मेचिनजों जे दानाय जों बांसिन जों बाहायनाय नुनो मोनसै आथिखालाव। जों जुदि दा मानो होनब्ला जोङो दखनाखौ जोङो जोंनि हारिनि मोनसे माबा होननानै जों मोनसे बर' हारिनिसे सिनायथि होनना मोनथियो। गाननाय -जोमनायनि बेलायाव नाथाय जों बेखौनो जुदि दानायखौ बावलाङोबा गुबुनफोरनि जेनाखि ओ गुबुन हारिफोर बा गुबुन सुबुंफोरा जेनाखि दानाय लुनानै बिथांमोना जोंनो गान हो फैयोबा नाथाय जोंनि बे हारिमुवा जोंनि दखनायाबो जोंनि जेसेबां नांगौ माबा थानांगौमोन बे थानाय नङा आरो नोंथां। दा मानो होनना बुंब्ला जोङो दखनाफोरखौ जों दानानै गानो गामसाफोरखौ दानानै गानो आर'नाइफोरखौ दानानैसो जोङो लायो नङा होमबा नोंथां। दा जुदि बेफोरखौनो जोङो रोंलाबारावबो लागनि निस्सय बे सानसे समाव गोमालांगोन जोंनि आखाइनिफ्राय। दा नोंथां जोंनाथ' समाबो जाबायानो नोंथां बिदिब्ला।
औ नंगौ नोंथां ओ एफाराब सम औ नंगौ नोंथा। आंबो बिराद गोजोननाय मोनदों नोंथांनि रायलायनायखौ।
औ औ औ दे बिदिब्ला नोंथां। औ नोंथां दे गोजोनथों दे नोंथां। औ दे नोंथां।